अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों औ
औ मा खालामदों नोंथाङा
नै नोंथां जिरायनानै दङ
औ
बिब्दिब्ला अनला ओंख्रिनि बागै रायलायदिनि नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां औ
औ बिदिब्ला नों जागायग्रोदो नामा?
ओव जागोन दे नोंथां ओ अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो जेन'बा जोंनि मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा खायद' नङा होमबा नोंथां? ओ बे अनला ओंख्रिनि जोङो गुदि फिथा नागिरनो थाङोब्ला बर'फोरनि गोदोनि समनिफ्रायनो जाय समनिफ्राय जोंनि बर' समाजा समाज दानानै था थानो सोलोंदोंमोन राव हारिमु आरजिनानै लादोंमोन बै समनिफ्रायनो बर'फोरहा माने
ओ जिहेतु जोंना हाथासुनि मोनसे ओ खुंनाय खान्थि दङ नङा होमबा बे खान्थियावबो जोङो दिनै रोखा रोखायै नुनो मोनो आरो जेन'बा अनला ओंख्रिनि माबायदि गोहोम दङ बे ओंख्रि गैयाब्लानो हाथा सुनि खुरनाय जि हाबा हाबा खान्थि बेयो जाफुङा बेखायनो अनला ओंख्रिनि जा आ जि जोनोम बेयो जोबोद गोजाम होननानै आं बुंगोन नोंथां नोंथांनो गोदोनि गोदोनि समनिफ्रायनो जेनबा बरफोरा बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जायो बेनि गेजेराव अनला ओंख्रि जोबोद मोनसे ओ मुंदांखा ओंख्रि त बिनि संनायखौ आङो रायखाङोबा जेनबा आङो फारसेनिफ्राय बुंनो नांगोनो ओ त गिबियावनो अनला ओंख्रिया जोंना माइरंनिफ्राय जायो नोंथां ना औ माइरं बेखौ जोङो सोमनानै लाग्रोयो आरो सोमखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ जोङो खा सोमनानैहाय सोमनायनिफ्राय दैखाङो बेनिफ्राय एसे रा रानफोरला जाबाथाय बेखो ओ आथिखालाव जेनबा जों मिक्सार ग्राइन्दार दङ बेनिफ्राय खायफा खायफा थौसेयाव देयो आरो खायफा खायफा गोदोनि बायदि जेनेबा गाहेन उवालजों देयो आरो उवालाव देखांनानै‌ बेखौ जेनबा जेनबा जोङो अन खालामनानै लायो अन गुन्दै बे अन गुन्दै जाखांनायनि उनावहाय जोंना मेन खान्थिया जागायजेनबाय आरो जेनबा बेनि उनावहाय दै फुदुंहरसिगोन
ओ दै फुदुंखांनायनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो ना नोंथां बेवहाय औ संख्रि हरो बेनिफ्राय दै गोदौफुबाय थानाय समावनो जखा बिबांनि जों खारैबो हरो खारै होखांनायनि उनाव उनाव जेनबा जोङो अनला ओंख्रिखौथ अनला गोजायिबो जायो खिन्थु बेजों लोगोसेनो जोंना दाउ बेदरजों औवा मेवाइजों बेनिफ्राय लाफा फाजों अनला फाख्रि बेनिफ्राय सेवालि बिबारजों बेनिफ्राय मोदुमफुल बिबार बिलाइ गोबां बायदि बायदि जोङो जोङो जेनेबा अनला ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनो त बेनि गेजेराव जुदि आङो ओ बेदरनि बागै बुङोब्ला जेनबा जोङो बेदर बेफोरखौ गिबियावनो संनानै लाग्रोयो मा मा हरनांगौ गासिखौबो हरना लाजोबखायो आरो हरखांनायनि उनाव बै गोदौनाय अनला मा जि दै गोदौदोंमोन बेयाव बेयावहाय अनलाखौ ओ माने आखायजों फ्रि फ्रि फ्रि हरो आरो बेनिफ्राय खादौजों एरबाय थायो थाद थादआ जाथसे जाहाथे अनलाया सिङाव गोदोआ आरो जाहाथे बै आ फिथरफोर जाना थाया आरोना नोंथां ओ खालामखांनायनि उनाव उनावहाय बै संखानाय बेदर एबा जाय गुजि जौखोन्दो मोनबाय एबा दाइनजि जौखोन्दो बेवहाय
अनलाखौ हरो नङाबा दाउ बेदरफोरखौहाय अनलायाव होना होयो बिदिनो गोदौ होनानै दसे दान्दिसे जोंना जानो रेडि जायो आरोना नोंथां
औ
औ आं खोनानाय एबा मोनथिनाय बायदिब्ला फ्राय मान होनला ओंख्रिफोरावहाय हालदै खो‌ होआमोन गोदोनि समाव खिन्थु आथिखालाव आरो जेनबा जिहेतु गोनोखोआरि मुगा हाबबाय बेखायनो बायदि रोखोमनि गोदान गोदान रेसिपि रेसिपि सोलोङो बिनिफ्राय हालदैयानो होन बा गोबां गोबां मस्लाफोरानो होन बेफोर खौबो होजोबो गोथाव जायो होननानै ना बेफोबायदिखौ जोङो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बिथिंजाय जानायखौ नुनो मोनो गोबां ओनसोलफोराव जेनेबा आलादा आलादायै जायो खायफा खायफा माने खारै होआाबालासिनो बो अनला ओंख्रि जायो होननाय खोनादों जेरैहाय गुबुन गुबुनफोरा आरो जेनबा बयनिबो जानाया खान्थिया आलादा आलादा नालाय ना आ ओमफ्राय जेन'बा जोङो अनला ओंख्रिनि आं दहाय बुंनाय बायदि बिनि जाखांनायखौ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जों बुंना फोजोबनो हाया जिहे थु बेजोंना हाबा खान्थिजों सोमोन्दो गोनां जोबोद मोनसे गोजाम ओंख्रि अब्ला नोंथाङाबो फोरमायदो नामा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जेनेबा मा गोदि जायो
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंथिंबो बिदिनो अनला ओंख्रिया सोलियो आरो ना माने बर'फोरनि गोजाम ओंख्रि बुङोब्ला अनला खारै ओंख्रिखौनो मिथिना मिथिनाय जायो नोंथां ओ बिब्दिनो फार्सथारावनो माइरंखौहाय सोमो सोमनानैहाय बिदिनो दैखौ फस'रो दै फसरखांनायनि उनाव हाय बिदिनो गाहेनाव सौवो सोरबा सोरबा गेन-ग्रेन्दाराव सौवो ओमफ्राय बिब दिनो बांसिनानो आजिखालिथ' गे- गेनदारावसो सो बाहायनाय जायो मानसिफोरा माबायावहाय माने उवालावहाय बांसिनानो बाहायनाय जाला आरो ना गामि ओनसोलावबो बिब्दिनो अन खालामसिगोन खालामनानैहाय ओ बेखौ औवा मेवाइजोंबो संनाय जायो बायदिसिनाजोंबो संनाय जायो आरो ना जेरै ओ मुदुफुल बिबार मुला गुन्द्रु ओमफ्राय ओ बेस सर बायदिजों आरो ना ओ आं मिथिनाय बाय दिब्ला औवा मेवाइखौहाय माने नोङोहाय दैयावहाय मा होनो फुदुंग्रोना लानांगौ आरोना फुदुंनानै बिदिनो दैयाहाय गोदौबाय थाबाथाय खारैखौहाय होना होसिगोन खारैखौ होनाहाय बेखौ आरो गोदौ होबावसिगोन गोदौहोनानै ओमफ्राय बै अन गुन्दैखौहाय सारनानै होसिगोन ओमफाय नोंथाङा खोन्थानाय बाय दिनो जोंथिंबो माने खाद'जोंहाय बेखौ एरनानै होबाय थायो जाहाथे बै अन गुन्दैया लाथाखाया आरो ना गथा जाया ओमफ्राय बिदिनो एरबाय थायो एरसिगोन एरनानैहाय बिब्दिनो बायदिसिना नोङो बेदरफोर एवना लादोंमोनबाथाय बायदिसिना दाउ एम्फौ लाथा अमा बेदर बेफोर खौहाय एवना लादोंमोनबाथाय बेखौहाय माने बे अनला माबानायाव साबाय थानायावहाय बेयाव होना होनांगौ आरो ना ओमफ्राय दसे बिदिनो मो मोजाङै गोदौहांसिगोन ओंख्रिखौ गोदौ होनोनानै ओमफ्राय दसे थानानै ओंख्रिया होसिगोन आरोना नोंथां
औ नोंथां खोनादों औ
औ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो सोलियो आरो ना अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रि बुङोबाथ' बयबो मिथियोना नङा होमबा नोंथां
मिनथियो मिनथियो औ
सोलाव माने अनला ओंख्रि बुंबाथाय मिथिजोबखायो मिथिजोबखायोआनो फ्रायानो बिबदिनो बैयाब बौमोना गोदोनिफ्रायनो अनला ओंख्रिखौ गारबोआखै नङा होमबा अनला ओंख्रिखौ लोगोसे जोंनि जुगसिम लाबोबाय थादों
दानि जुगसिम माने गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थादों जेरै हाथासुनिफोरावबो अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ जोंथिंबो बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो
औ औ जेन'बा जोङो आ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौथ' एंगारनो हाखायानोखा एंगारोब्ला जेन'बा जोंनि जि सिनायथि बेनो गो-गोमोरलांगोन नालाय गोमोरलांनायनि उनावहाय जेन'बा जोंनि सिनायथिया गोमोरलाङोब्ला जोंहा माने जो मोनसे सम्फदसो होनना बुंनो नांगोन नों थां जेन'बा जायखौ जोंनि आजै आजौमोनानो जो-जोंखौ फोरोंना गालांदों जे बेबाय दि ओंख्रिखौ जोङो बिब्दि जानो हायो आरो जोबोद गोथाव।
औ
जोङो जेनबा खोमाना लायोब्लाथाय जोंना खहा दङ होननानै आं सानो आरो जिहेथु जोंनिनो जिद दिदोङारि दोरोङारि आसारखान्थिजों लोब्बा थानाय ओंख्रि जेखियानो जाया मानो जेबा जेनेबा जो ओ गोथावानो जायाथों एबा सोरबा सोरबा गो गोथाव मोनायानो जाथों थेवबो थेवब्लाबो जोङो जोंनि जि दोरोङारि खायद बेफोरखौ जोङो एंगारनो नाङा जेरैहाय ओ ओ जोङो मा जायो बोथोराव जि मैगं थाइगं मोनो बेजोंनो अनला ओंख्रि जायो होननानै गोदो नि गोदोनि आब बै आबौमोना बुङोमोन जेरैहाय जोङो मैगं थाइगं मोननाय बोथोर समावहाय मैगं थाइ जायो बिनिफ्राय ओ मैगं थायगंखौ मोनोब्लाबो जोङो मा खालामो खालामो जेनबा बेदरफोरजोंहाय आलासि दुमसि फैयोब्ला बेफोरखौ संना होनाय आलासि सिबिनाय अनला ओंख्रि जाहोनाय बे खान्थिखो जोङो माने खोब मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा मोनसे फोथायनाय दङ जे माइआ बिबार बारनाय समाव एबा गथा जानाय समाव जों नो अनला ओंख्रि जाया अनला ओंख्रि जायोब्ला
आ बुङो आरो जेनबा फोथायनाय बे सुबुंनि माइफोरा खहा जायो बेफोर बेफोरबायदि खोमसि फोथायनाय होनगोन ना फोथायनाय होनगोन बेबायदि फोथायनाय थायो आरो ना
औ
बेबायदि आरो जेनबा ओ जोंनि ओनसोलफोरावहाय अनला ओंख्रिखौ लानानै फोथायनायबो दं आरो बाथ्रा भावबो दङ जेरैहाय बाथ्रा भहाबाव बुङोना जोंहा अनला ओंख्रियाव आगान थाया होननानैहाय नोंगौ ना नङा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ जो जायजोंहाय माने फोथायो आरो मानसिफोरखौहाय खेंसालियै बुङो थोंजोङै बुंनो हायाब्लाबो ओ बेफोरबादि बाथ्रखौ जोङो फोरमायनायखौ नुनो थाङो आरो जेनबा जिहेथु दोरोङारि ओंख्रि नालाय
औ उम उम उम नंगौ।
उम आथिखालावथ जेनेबा ओ अनला ओंख्रिनि बाहायथिखौ जोङो ओ गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्ट फोरावबो हटेलफोरावबो दाजाबनायखौ नुसै मानो होननानै बुङो ब्ला बेफोर ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला जोङो देहाखौ जोबोद थाजिमबो मोनो नङा होमब्ला? आ खमबि बिबांनि थाव बाहायो आरो खायफा माने बाहायखायानो।
गोदोनि समावथ जेनबा आबै आबौमोना थावखौनो बाहाया होननाय खोनायोमोन अनला ओंख्रि सङोब्ला ना?
औ औ।
मुगैनाय मोनो होननानै जेनबा बाहायो आरो मैगंफोरखौ मोजाङै संनो होननानैहायना।
आथिखालावथ जों बर' माहारियाल' अनला ओंख्रिखौ गोथाव मोनला नङा होमबा? गुबुन हारियाबो माने अनला ओंख्रिखौहाय बेलेक बेलेक रेस्टुरेन्टफोराव मोनजानानै बिराद मोजां मोजां ओंथि फोरमायो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाय अनला ओंख्रिखौ माने जोबोर मोजां मोजां होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोनदों आरो बिब्दि फोरमायनायखौ नुयोबा जों बिराद गोजोननाय मोनो नङा होनबा नोंथां जा जोंनि हारिनि जोंनि बर' हारिनि जा ओंख्रि बेखौहाय माने गुबुन हारियाबो माने जोबोद मोजां मोननानै बिदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिदि फोरमायो अब्ला गोसोखौ बिराद
औ औ नंगौ बाख्नायथाव जेनेबा
औ बाख्नायथावना आरोना। बे बर'नि ओंख्रिया गुबुन हारिजों बाखनायजादों।
औ औ नोंथां औ।
अनला ओंख्रिखौ माने ओ जि आइ टेग बो मोननाय मोनबाय होननानै खोनानाय जादों नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ जेन'बा फोरमायो औ।
ओ नोंथाङा जेनेबा रायज्लायगौ मानि बांगौथ' जोंनि सावरायनायखौ एसांखिनियावनो दोन जासिगोन नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां समनिबो आंखाल।
औ औ दे नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे आंनिसिमबो साबायखर थाबाय।